हेलौ
औ
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों
मा खालामदों नोंथाङा?
हो दायो ओरैनो दं थांनाय ओरैनो जिरायनानै दं आरो।
अ
उम
मा ओंख्रि जानाय?
हा?
मा ओंख्रि जानायमोन?
जोगोनारसोमोन जोगोनार ना आरो।
औ नोंथाङा दसे सम आंजों रायज्लायनो हागोन नामा?
ओ मा खोथा रायलायनो सानदोंमोन नोंथाङालाय?
मोनसे टपिकनि बागै सावरायनो सानदोंमोन आं।
अ हागोन दे हागोन।
औ
उम
दानाय लुनायनि बागै सावरायनोसै नामा? बर'फोरनि
दानाय लुनाय सावराय जायो दे।
औ दे होमबा।
औ औ औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
होमबा आङो नोंथांनाव सोंनो सानो जे बर'फ्रा गावसिनि गाननाय जोमनायखौ माबायदियै लाबोनो रोंदोंमोन आरो दानानै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ
बर'फोरा दानाय लुनाय हाबायाव माब्लानिफ्राय गावसोरखौ सरजाबफानायमोन बेनि थि नेरसोनथि गैया गोदो गोदायनि फ्रायनो दानाय लुनाय सरजाबनानै दंमोन बर'फोरा
औ औ
बिनि गोबां नेरसोनथि मोनो आरो
औ
बर'फोराहाय
गावसिनि दानाय लुनाय गाननाय जोमनायफोरखौ गावसोरनो गावसिनि आखाइजों
औ
दानानै लुनानै गानोमोन बा हेबोमोन बर'फोरनि दानाय लुनाय खौ गोबां रोखोमनि मोननो थाङो नुनाय मोनो जेरै एम्फौ फिसिनाय खुन्दुं लुनाय गाब गानाय जि दानाय बायदि बायदि
औ
दा बेफोरनि बागै हा
औ औ
बेफोरनि बागै एसे फोरमायलांनो सानो आङो
औ दा नोंथाङा आंनो जेनेबा बर'फ्रा आं नोंथांनाव सोंनो लुबैदों आरो जेनेबा बर'फ्राथ' ना
औ
दानो थाखायथ' जोंनो मोनसे खुन्दुंबा खुन्दुं नांगौ
औ
नङा होमबा बे खुन्दुंखौ बर'फ्रा बबेनिफ्राय बानायनो रोंनाय
बे खुन्दुंखौबो बर'फोरा गोदो गोदाय गाव हारसिंनो गावनि आखाइजोंनो बानायोमोन लुयोमोन‌ जेरै एम्फौ फिसिनानै बर'फोरा इन्दि बिलाइ खानानै एम्फौखौ फिसियो। फिसिनानै बिनिफ्राय फिथोब दिरुनानै खुन्दुं दिरुनोमोन फिथोबनिफ्राय। बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिफां लाइफां बिलाइफोरनिफ्राय खालार गाब होयोमोन। गोबां रोखोम रोखोमनि गाबहोनानै खुन्दुं दिरुनन्नानै बेनिफ्राय जि दायोमोन। बर' हिन्जावफोरा। आरो बर' हौवाफोराबो औवानिफ्राय लानानै गोबां ह जिनिस दिरुनोमोन। जेरै जेखाइ खबाय संग्राय सान्द्रि बायदि बायदि
औ
नोंथाङा बेनि बागै मा बुंनो सानो
ओ आं बुंनो सानो नोंथां जेनेबा जोंहाथ' बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनायाव बर' आइजोफ्रा खोब गोरोंखामोन नङा होमबा।
औ
आरो गावसिनि गाननाय जोमनायखौ गासैखौबो दख'ना फास्रा बा गामसा बेखौ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो बानायनानै लानो रोंबोदों दा गिबियावनो जोंङो एम्फौ फिसि होनांगोन नङा होमबा एम्फौनिफ्रायसो जोंङो खुन्दुं मोन दा एम्फौ फिसिनायाव जोंङो गिबियावनो सिखिरि नांगौ जायोना
औ
सिखिरि नांगौ जानायाव जोंङो बिदै दैहैयो बिनिफ्राय जोंङो जियाव खाथुमनानै दोनो नङा होमबा
औ
बेनिफ्राय बिसोरो एम्फौ ओंखारनाय लोगो लोगो जोंङो इन्दि बिलाइ होयो नङा होमबा
औ
इन्दि बिलाइ होनानै जोंङो बिसोरनो लासै लासै बियो देरबोयो बेनिफ्राय बिसोरो लासै लासै देरनानै गुस्लायो लोमनाय बायदिसिना दंना महर सोलायफैबाय थायो बिसोरो देरोबोनानै दा बिसोरो बुरजा जायोबा जोंहा दान्दा खुन्था गायनानै बर' आइजोफ्रा दान्दा होनानै इन्दि बिलाइ खायै खायै होआ होमबा होयोना बिनिफ्राय बिसोरो लोमनाय जायो बुरख'नाय जायो बायदिसिना जायो नङबा बिनिफ्राय बिमा जायो बिमा जानायनिफ्राय गोमोन जायो ना?
औ
जानाय गोमोन जानायनिफ्राय बिसोरो फिथोब थोबबोना
औ
फिथोब थोबनायनि उनाव बिसोरो जोङो फिथोबखौ निफ्रायनो खुन्दुं बानायोमोन ना?
औ
औ बेखौनो जोङो रुनानै बा आइजोफ्रा बे फिथोबनिफ्राय बिजिर बिजिरो खुन्दुं बानायनानै बेजोंनो जोङो बर'फोरनि गाननाय जोमनायफोरखौ बर' आइजोफ्रा बानायनानै लाबोनो रोंदों नङा होमबा।
औ बे फिथोब रुनायाबो खान्थि दङ।
औ
ओरैनो रुनो होमबा हाया बे बे फिथोबखौ ओरैनो रुनो होनबा हाया। बे फिथोबखौ रुनो थाखा य सिगां सिगां फिथोबखौ रुदबनानै बिनि उनाव खा फख्रि बिलाइजों थफ्ला फि फिसा फिसा जुनानै
औ
थफ्लाखौ गिदिर मुवाजों नारसिननानै दोननाय जायो।
औ औ
बिदि सानब्रै सानबासो लाखिनानै थफ्लाखौ खेवनानै दै मोजांजों मोजाङै सुनानै
औ औ औ बेखौ खुन्दुं बिजिरनो थाखाय जोंनो मा मा मुवा नांगौ नोंथां फोरमायनो हागोन नामा जेरै थावख्रि बायदिसिना दंना
औ खुन्दुं लुनायाव मा मा जिनिस नांगौ बेखौथ' आं बारा मोजां मिथिजोबा मानो होनबा दायो बेफोर मुवाफोरखौ नुनोनो थांलियाना। गोदोसो गोदोनि बर' हिन्जावफोरासो थावख्रि लुयै लुयै जि दायोमोन। बे जुगाव थ' बेफोरखौ नुुनोनो मोनलिया जि दानायखौनो नुनो थांलिया दायो। जि दानायाव मा मा मुवा नां गौ मा मा जिनिस जों जिखौ दायो। दाजायोमोन। खुन्दुंखौ माजों एरोमोन आगरखौ माबायदि एर मोन बेफोरखौनो दायो मिथिनोनो मोनलिया।
ए ओरैनो सरासनस्रा नोंथाङा ओरैनो सरासनस्रा नोंथांआ दा जेनेबा जि दानायाव मा मा मुवा नांगौ फोरमायनो हागोन नामा मोननैसोबाबो?
जि दानायाव ओरैनो थ' साल खुन्थाया गोनांथि साल खुन्था नङाबाथ' जिखौ दानो हाया नालाय। सालखुन्था आरो थात खाल नांगौ जायो। ओमफाय बिनि बिनि अनगायैबो गोबां फिसा फेनला जिनिस नांगौ। जायो जेरै ओ
ओ मा होनोमोनलाय सोरखि
औ।
आरो हाय रासो
औ।
खाथि फिसा आगर एरनायनि थाखाय खाथि खाथियाबो गोबां नाम दंमोन नाथाय आं बावजोब्बाय। दायो आरो नुनोबो थां लियानालाय बेनिखायनो मुंफोरखौनो गोसोआव थालिया आंहा।
ओमफाय मिथिबाव फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां।
गाब गानायनि
मा माखुबो नांगौ ना माखु। सोरखि नाङा जानोे।
औ नांगौ माखु सोरखि जेन्थोर
जेन्थोर औ गरखा ना। बडां। बेखौ नाङा होमबा।
नांगौ बायदि बायदि बिदिनो। नोंथाङा मिथियो नामा?
आंबो एसे मिथियो।
औ।
बेनि उनाव जे बर' आइजोफ्रा मा गावसिनि गाननाय जोमनायाव मा मा आगर एरोमोन नोंथाङा मोननैसो आगरफोरनि नाम बुंनो हागोन नामा?
आगरफोरनि नामाथ' आङो बावजोब्बाय नाथाय दङ हाजो आगर सिखिरि सिख्ला आरो नामफोरखौनो आं गोसोआव गैजोबला बारा।
फारौ फारौ मेगन दाउसा मोख्रेब। जाना
औ औ खासि हाथाइ बायदि बायदि
ओरैनो बेनिफ्राय बर'फ्रा मा मा गाबनि दख'ना बा फास्राफोरखौ लायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना
बर'फोराथ' गोबां गाब आनि फास्रा दखना गाननो मोजां मोनो बांसिनानो
औ
बिरं थानाय जिफोरखौ गाननो मोजां मोनो बरफोरा गोसोम गोथां गोजा आरो खान्थाल मादा गाब बायदि बायदि बेफोरबायदि
औ औ
गाबफोरखौ गाननो मोजां मोनो बर फोरा गानो हिन्जावफोरा गोबां आगर एरो बिदिनो
औ बेनिफ्राय नोंथाङा ओरैनो दा मा मा दखनानि मुं नोंथाङा मिथियो
आंथ दखनानि मुं दायो सोंनो बुंनो थाङोबा आङो दा दखनानि मुंखौनो मिथिया
दखना बिदन बायदिसिना दङना
औ आगर गुबै दखना बिदन
औ
आरो दायो गोबां द दखनानि नाम ओंखारदों दखना थावसि हाबायाव गाननाय हाबायाव हिनजाव गो गोदान गाननाय दखना थावसि गानो आरो खेराइ मोसानायाव हाय दौदिनिया दखना थावसिखौ गानो
औ नंगौ
दा जोंना सम आलदा
औ दे बिदिबालाय बे एसेयावनो थुंगेनोसै
औ दे दे गोजोन्थों